हेलौ औ।
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा?
दङ ओरैनो
औ नोंथाङा फ्रियावनो दंथ'योबा?
औ दङ। मानि बागै रायलायनो?
नोंथांनियाव आङो माने बर' रावनि बागै गोसार गोसारखिनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन।
अ दे बुं नों।
माने बर' रावा आथिखालाव माबायदियै गोसारदों बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
नों बुंलांग्रो दे।
माने बर' हारियाबो गोदोनि दिनाव एसेबां जौगासारनाय नङामोन ना ओमफ्राय दा जेरैबायदि गोसारलांदों बिनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथांजों।
उम दे।
ओ बर' रावा आथिखालाव गोबां गोसारनायखौ नुनो मोनदों। सिगांनि दिनाव बेबादि गोसारनाय नङामोन जेरै बैसागु खेराइ बेफोरदि मोसानायाव मोसानायखौनो जा जिखौनो जा बर'नि हारि खौ आथिखालाव गोबां गोसारथिनायखौ नुनो मोनदों। गोबां गुबुन गुबुन हारिनि गेजे जेराव जेरैबायदि गोसारथिंदों बर' हारिया बेफोरनि बागैनो एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथांजों नोंथाङाबो एसे फोरमायगोन नामा?
औ दाथ' जों मिथिनाय बायदि बर' रावा माने चीन तिब्बतनिफ्राय फैनाय आरो। ओमफाय बे बर' रावा जों मिथिनो मोननाय बायदि खोला सोनाब रावसा रायग्रा ओनसोल सा गवालपारा सा कामरुप खोला खोला सोनाब रावसा राय दासेल खोला गवाल पारा गार' हाजो जिल्ला खोला कामरुपनि खायसे ओनसोल बायदिफोराव गोसारना थानायखौ नुनो मोनदों आरो। बिदिनो गोबां जायगाफोर दंबावो जेराव सा सानजा रावसा रायग्रा ओनसोल क क'क्राझार धुबुरि जिल्ला नलबारि बरपेटा खोला सोनाब रावसा रायग्रा ओनसोल गवालपारा खोला कामरुपनिफ्राय जागायनानै मेघालयनि गार' हिलसिम बेफोरखौ नुनो मोनदों बिदिनो बर' रावा गोबां गोसारनानै दं आरो दा।
औ औ बर' बर' हारिनि एसे जौगानायनि बागै फोरमायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय नोंथांखौ।
ओं। बर' रावाथ' दा गोबां जौगादों। मानो होनोबा गोदोनि समावबो बर' राव रायग्राफोरा ओ बुरलुंबुथुर दैमानि सेरफोराव दङमोन खोला सोनाब जाय जायगाफोराव दङमोन। मोन। ओमफाय बिदिनो दा गोबां गोसारनानै दङ गोदोआवबो बिदियैनो गोसारनानै दंमोन नालाय दा आरो दाबो बिदिनो गोबां गोसारनानै थानायखौ गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोसारनानै थानायखौ नुनो मोनदों। अ बिदिनो दरं सनितपुर लखिमपुर आरो रो खोला आसाम रावसा रायग्रा ओनसोल नगाव सा कासार आरो कार्बि आंलं बायदिफोरावबो जोङो नुनो मोनदों आरो ओमफ्राय आरो नेपालनि ओ जापा बायदिफोरावबो जोङो नुनो मोनदों। बेफोरखौ नुदों आरो नोंथाङाबो एसे फोरमायलांबानो जाबाय
औ औ ओ माने बर' हारिया आरो दानि जुगाव फरायनाय बिथिङावनो जा बा मायबा मोनसे मोसानाय मुसुरनाय खेला बेफोरावनो जा गोबां गोसारना गोबां जौगाबोनायखौ नुनो मोनदों आथिखालनि जुगाव। माने गुबुन हारिनि सिं जाया लासिनो माने बर'फोराबो मोजां खामानि मावलांगासिनो दं बेफोरखौ नुनो मोनदों। बर' हारिया सिगांनि बायदि गोदोनि बायदि गोलैस सोनानै थानानै थानाय हारि नंला आरो
औ
बर' हारियाव गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों सिगांनिख्रुइ जेरै गो बर' हारियाव सिगाङो जेरैबायदि सेरेब जुमायजों गोदोनानै थायोमोन नाथाय आथिखालनि जुगाव बेफोरखौ बारा नुनो मोनला। बर' हारिया गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरोखि जों। गाननाय जोमनाय राव रायज्लायनाय रोंखा राखा गासैयावबो गासैबो बिथिङावनो आखा फाखा। मोसानाय मुसुरनायावनो जा दामनाय देनायावनो जा रोजाबनाय मोसानाय बायदिसिना बिथिङावनो बर' हारिया गोदोनि बायदि नंला आरो। जानाय लोंनाय बेफोरबायदिनो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों
औ
आथिखालाव‌ औ औ आथिखालाव गोबां माने सोलायगासिनो दोङो जौगाबोगासिनो दङ बर' हारियाबो। नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि बर' हारिया जौगादों बेखौ फोरमायफिननो थाखाय खावलायहनाय जाबाय नोंथांखौ।
औ जोंनि ओनसोलावबोथ' गोबां सोलायदों ओमफ्राय आसामनि अनगायैबो बर'फोरा मेघालयनि सिमा ओनसोल साहा बेंख गलनि सिमा ओनसोल, दार्ज्लिं सा ओम जयै कचबिहार नेपालनि जाफ अ बायदिजिला ओनसोलफोराव गोसारनानै दं आरो बिदिनो मिथिनाय बायदियै बर' एबा चीन हादोरनि हवांह' आरो इयांसिकियां दैमानि सेरफाङावबो गोसारनानै दं होननानै जोङो मिथिनो मोनो।
औ मिथिनो मोनदों।
बिदिनो सिन तिब्बतारि रावफोरनि जोनोमखौ एल्ल', एयांसे, मेखं, इरावदि बायदि दैमाफोरनि सेरफाङावनो बबेबा मोनसे समाव जोनोम मोनदोंमोन होनना सानना लानाय जायो। एबा मि थिदों आरो नुबोनाय जादों। ओ बर' रावा आथिखालनि जाय थासा सारियाव गसंनानै जोंनि सिगाङाव ओ मोखां दिन्थिगासिनो दङ' बेसिम सफैनायसिम गोबां जेंना जेथो आरो सम बारहोनांदों आरो ओमफ्राय बिदिनो सा सानजा भारत हाद जेराव बर'फोरा गावसोरखौनो मोनसे मावख'जाथाव हारि हिसाबै आथिखालाव मोजाङै सिनायथि होनो हादों। बेफोरनो आरो।
औ औ
र ओमफाय ओ बर' सोदोबा मोनसे हारि आरो रावखौ खौनो फोरमायदों आरो ना। थाय बे बर' एबा बड' सो सोदोबा माबोरै जानाय बेखौ खायसे सावरायगिरि बिजिरगिरि बिथांमोना बिबुंथिफोरखौनो ओ रोंगौसाफोरा बुंलांनाय बिबुंथिफोरखौनो थांखिना सावरायनो लानाय नुनो मोनदों आरो सावरायनाय नुनो मोनदों।
औ औ
बेनोसै। नोंथाङाबो एसे बुंदों।
ओ बर' हारियाव गोबां रोखोमनि बेबादिनो रायज्लायनाय रावफोर दं जेरै- लिरनाय रावखौ बाहायो क'क्राझारनि ओमफ्राय बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन राव दं बर' हारियावबो नाथाय जौगासिननाय राव होननानै बुङोब्ला क क'क्राझारनि रावखौ बुंनाय जायो आरो। लेखा फरायनाय लिरनायाव बे फोरावबो गोबां बाहायनाय जायो क'क्राझारनि रावखौनो बेफोरनि बागै गोबां बाथ्रा दं। बेफोरखौ जे बर' रावखौ जौगाहोनायाव गोबां खस्थ' जेंना जाबोनो हादो जाबोनो गोनां जादों बर'नि गोबां बोसोनगिरिफोरा बुंलांनाय बायदिब्ला बर' रावखौ जौगाहोनो थाखाय गोबां थै-थां जुजिनानै ओमनि गावनि जिउखौ बावलांनो गोनां जादों गोबां मुंख्लंफोरा।
औ
बेबादिनो दिनैसिम बर'आ गोबां जौगाबोनो हादों आरो।
औ बिदिनो आरो ओ बर' रावखौ जेनैबादि लिरनाय जायो एबा बुंनायाव ओ जों सरासनस्रा रायलायनायाव गुबुनै रायलायनाय जायो एसेब्लाबो आलादायै आरो लिर नायाव एसेबाबो आलादा लिरनाय जायो जायखौ बुङो मानगोनां राव आरो जायजोङो औ खुगाजों खुगा ओरैनो सरासनस्रायै बाहायनाय जायो बेखौ रावसा राव होननानै बुंनाय जायो। बेखायनो बिदिनो जों बर' रावखौ जुदि ओ मिथिसार होनोब्ला एबा लिरनोब्ला बियो माने मोनसे लिरनाय महराव मोननोब्ला जोङो मानगोनां रावखौ बाहायनो गोनां जायो आरो जेरै लिरनायावथ' एसे साबसिनै लिरनो हानाया जोंनि थाख खाय मोजां नालाय बेखायनो मानगोनां रावखौ बाहायनाय जा जायो। आरो जेराव सेराव बेखौ जोङो ओरैनो सरासनस्रा ओ रायलायनायाव बाहायनाय जायो आरो एबा लोगोजों लोगो एबा मोखांजों मोखां बिदि रायलायनाय जायोना बेयाव जोङो रायलायनाय जायो आरो।
औ बेनिफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव दा माबा मोनसे बाथ्रा माबा मोनसे रावखौहाय बिदि सरासनस्रायै रायज्लायनाय जायोना रायज्लाया?
जोंथ' दा रायलायनायाव रावसा रावखौनो रायलायनाय जायो बांसिनानो ओरैनो दा मोखांजों मोखां रायलायब्लाथ' रावसा रावखौनो रायलायनाय जायो आरो ओमफ्राय लिरनायफ्रावथ' मानगोनां रावखौनो लिरखानांगौ नङा होमबा। दा जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्लाथ' रावसा रावखौनो रायलायनाय जायो आरो। बे
नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर मोजां मोनबाय नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा बुजिनानै मोनबाय दाथ' जोंनिया टाइम आबो दोननो जासि सिगोन
औ
सम मोनोब्ला आरो नोंथांजों रायज्लायबावगोन।
औ जागोन दे जागोन दे औ जोबोद मोजां मोनबाय बिदि बिदिनो आरो सम मोनबाथाय रायज्लायबावनोसै आरो ना?
औ औ नोंथां।
औ औ दे दे।
औ दे।